खबरा बोरै
मोजाङैनो
जानाय लोंनायफ्रा थिगानो
औ
देहाफ्रा मोजाङै नो मोजांयैनो दं गासिबो जेबो थेनसन गैयादा
ओंहो
है मोजांयैनो उम मा होनदों?
नोंथाङालाय बोरै
जेनेबा बोरै गासै न'खरनि खबरफ्रालाय?
मोजाङानो।
गासिबो मोजाङैनो दं बिमा फि
मोजाङैनो दंथ'जोबो
ओहो
अ बोरै सानखो बेरफोरखौहाय बोरै सानखो मा खालामनो सानखो? मा खामनो बोरै बोरै सानखो? मा खालामनो सानगोन दाथ' गैयाना।
दाथ' जेबो खालामथ'वा दायो। फरायनानै दंथ'यो नालाय।
माबा जेरावबो थांनो फैनो मा खालामनो सानखो दा बन्द'आव?
जेबो खालामनो सानथ'वाखै। नायनोसै उनफोराव मा जायो।
गायनाय फुनायफ्रावलाय गोसो होआखै?
गायनाय फुनायावबो गायनाय फुनायावलाय गोसो होय गायनाय फुनायालाय गायखानांगौ।
बेफोरनि अनगा बेलाग गोसो गैया जेराव
गैथ'आ माथो जेबो खालामथ'वाखै।
बबावबा थांला फैलाय बेरायला बायनो गोसो जायाखै जेरावबो
फुनाय दिनावहाय बेरायनायखौ जेबो सानथ'वाखै
गरमफ्राव बेराय हैनांगौ ब्रा अबा अबि थांला थांलि गासिबो फैला फैलि थांसै ब्रा अबा वाटारफल
गायनाय फुनाय दिना बे गायनाया फुनाय दिना जोब्बाथाय थांनोसै बेयावलाय
थै गायनाय फुनाया बे गाय फुनायानो मा जागोन ब्रा? बेलाय माथो मालाय गायग्राया गायग्रोन फुग्राया फुगोन जोहा बे गायनायाव टेनसन लानांगौै गैयालै बेफ्राव।
ओम।
थांगोनलै बेरायखानांगौ दानो जेरावबो बेराय जोबखानांगौ मोननाय नङाना आरो
उम बेरायनायलाय बेरायनानै लाखानांगौ दानो।
जे खाथि खालायावनो जावबोथ' गैखाला नालाय थांसै ज'नो आरामसे लादो।
ओं ओं।
नोंसो मा सानदों मा बुंनो सान
मा साननो। थांनांगौ जाला।
थांसै आरो। अबबाफोर आराम। बेरायनोसै जाग्रा लोंग्रा लाफालायनानै थांगोन।
औ।
फैसाफोरा थांनायनि माने बांद्राय इसे खाथिफ्राव थांनो फासस' एक हाजार लानानै बांद्राय गोजानाव नङा आरो माने खाथिफ्रावनो एसे एनै।
औ।
थांलाबायनानै आरामसे। इदिनो केकफोर बायदिसिना मेथाइ जाग्रा लोंग्रा लानानै। बेबादिनो इसे। थांसै। नोंसो नों ओं होनबानो ओं जाबाय। इदि होनबालाय जाबाय।
फुरा थांनोसै औ।
ओंखारदो मा होनो लोगो लिंदेरदो एसे एनै साब्रै साबासो। एसे बुरजायैनो।
ज' ज' थांबासो इन्टारेस्ट जायोना।
इन्ट्रेस्ट नांगौथ' इन्जय नांगौ लोगोफोरजों बेरायनांगौ जानांगौ। गासिबावबो फरायनाय जानाय लोंनाय गासिबावबो बिदिनो उनाव फरायनाय जोबबा फरायला माबा मोनसे मोनबा मोनसे जाबाय। जाहैनो जाहैनो हायाबाबो जाहैनोसै आरो
उम।
औ। बिदिनो
ओ।
ओम
ओरैनो नोंनो थांसै मा बुंङो नों
आंलाय थांनोसै माथो बुंनो।
नोंथाङा मादो जेबो होनथाराखै एसेबो?
थांनांगौ होनदां थांगोन नांगौ थांगोन।
एसे आरामसे बिदिबो टाइम स्पेन्ड खालामसै एसे एनै बिदिनो थांला थांलु दानो बेरायजोबखानोसै
लोगोफोरजों लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनांगौ ना?
खालाम नांग थ' आरो नोंसोरसो ओंखाराना। बेरायनो जोंथ' लिंखायो नोंसोर
ओंखारो।
ओंखारा मायाव बेस्थ' जानानै थायो नोंसासो बेरायनोबो टाइमबो गैलायो जे
ओंखारोथ'।
जेरावबो टाइमानो गैयाबा माथो बिदियावनो थांलाबायनानै खाथि खालायावनो गोजानावबो हाला नालाय बेफोरावनो थांलाबायनो होननानै लिंदोंमोन आरो। नोंसोरखौ। बे माखासेयाबो लिंदो थांसै एसे एनै ओ मा आरो बिदिनो एथ'बांबो थांनाय नंजाया मादे लोगो बुरजाबालाय आरो आं थांदो एसे लामा मोजां मोजां जुदो एसे एनै थांगोन आरो थांबाबो बांद्राय एथ'बांबो थांनाय नङा।
उम। थाङा थांनायालाय बांद्राय
उम ओंखायनोथन नोंसोरसो मा होनो?
उम थांसै थांनांगौआलाय थांखानांगौ बेनोसो साब्रैसो साब्रैसो थांसेै
नों साब्रै लेंसै
जोंजों सा जोंजों बे लोगोजों सानैजों साब्रै जायाबालाय
आंबो लिं आंनाबो दंमोन माखासे माने
लिंजायो
फ्राय
औ
नों दे नों सानैसो लिंदो ओमफ्राय नों साथाम साब्रै लिनांगौ दा एसे बुरजायैनो थांसै दसजनसो ओमफ्राय साबबासो लिंनोसै। नि साथाम साब्रै लेंदो माने सोरबा थां आबो जानो हानाय सोरबा थांगोनबो जानो हानाय आरो माने उम
उम बिदिनि थाखाय लिंनांगौ जायो।
बे थांगोन थांगोन नांगोनखौ थांगोन उन्दै थाङैखौ थाङै बुंदो मालाय थां थांङैखौ लेंथाबबाय थानांरा ब्रा थांगोन थांगोनसै बिसोरखौ लिंबाय थाला मालाय थांगोनबा थांगोन गावसोरबो खबर होफिनदोंमोन माथो
उम
है लेंबाय थानाङालै लिंबा बिदिनो
उम
उनावबो होजोंबो मानसि थाहैयोना मेरला मानसिफोर थांनाय फैनाय बिदिनो नोंना होमालाय लोगो लोगो बाय लोगो थाङो मानसिफोरा
उम सोरबा सोरबा लोगोया मिलायनो मोननाय नङाना
मिलायनायखौ थांसै मिलायखौ लिंला मिलायनायखौ लांसै मिलाय गला गमला मिलायग्राफोरखौ लांसै आरो जयै ज' मिलायनाय मिलायनाय थांसै बिलाहिफोरखौ बेलेग बालाय बिस्रा मिलाय मिलाय थांगोन मालाय एथबां बांद्राय गोबां मारथाबाय थानो लिंथाबबाय थानो गोसो गैयैफोरखौलाय
उम
गोसो थानायफोरखौ लेंसै आरो जाय गाबा गाव गयावसो थाङो आरो जोंदि खाथियाव ना गोजानाव थांनो सानदों
देलै थांसै गोजानावलाय मानो
हैइ गोजानावसो थांनो नांगौ खाथियाव मानो थांनो हालाबाय थायो गोजानावसो हायाना दा टाइम मोननायावनो गोजानाव थांखा नांगौ।
खंजायो
उम थांबाय थानाय गले गले इदिनो बायना गोजानावसो ओ थांनानै नाथ' थांनो मोनगोन ओमफ्राय गोजानावथ' मोननाय नङाना बांद्राय नों गोजानावसो थांनो रुबथ' नोंसोर बुंदों गोजानानो लुगैदोंना? खाथियाव लुगैदों
गोजानावबो थांनोलाय लुगैयो गोजानाव थांनो मोना नालाय
गोजोन है गोजानावसो मोजांलै गोजानावसो थांगोनदा लोगोफोर जानो ज'आनो दा
माला थांनांगौ लायोबा
गोजानावनो
उम
थांसै